खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां।
औ-औ
दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
नै आङो दा न'आवनो दं ओरैनो बेखार न'आवनो माने जिरायनानै दङ।
औ दिनै बोथोराथ' जोबोर गरम नङा होमबा नोंथां।
औ-औ जबोर गरम माने थानोनो हायाखै गरमा
अ दे दा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला ओ नोंथांजों मोनसे से आयदा लाना सावरायनो सानदोंमोन आं
औ नोंथां ओरैनो दं फ्रियानो दं आङो औ हागोन।
बा आयदाखौ आं फोरमायनोसै
औ जागोन दे
ओ आयदाया जाबाय ओ जोंनो गंसे न'खर खुंनायाव बा न'खर सालायनायाव मा मा गोनांथि मा मा मुवानि गोनांथि जायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जों न'खर खुङोब्ला जोंनो मा मा नांगौ बा जोंनि न'खर खुंनाया माबायदि जानांगौ जोंनि न'खराव थानाय आखल आखु फोरा माबायदि जानांगौ दा बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ आ जोङो न'खर खुंनायाव गिबियाव गोनांथि जायो होनोबाथ' जोङो रांखान्थिनि माने गोनांथि जागोरो होननानै बुंबोसिगोन जेराव जोंहा माने रांखान्थिखौ माने जा नांगौ बुस्थुखौ माने रांखान थिजोंसो मोननो हायो नालाय बेखायनो गिबियावनो जोंनो माने रांखान्थिखौ नांगोरगौ होननानै बुंनो हायो आरो। बेनि अनगायै जोंहा इदिनो बुंनो थाङोबा न'खराव नांगौ जानाय बुस्थुफ्राथ' गोबां दं माने जेरै जों ओंखाम ओंख्रि जानाय स समावबो जोंनो माने बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनो बुस्थुफोर माने जा नांगौ बेखौनो फारसेनिफ्राय बुंलां जोबसै आं नोंथांनि सिगाङाव।
खोनादों नोंथां?
औ एसे माबादो। दे बुं नोंथां।
औ नांगौ जानाय होनोबाथ' गोबाङानो दं नों माने बुंनो थाङोबा जोंनो दैनि गोनांथि जायो इदिनो जोंनि जानाय आदारफोरनि गोनांथि जायो बिदिनो जोंनि गाननो गाननो गोनां जा माने गाननाय जोमनायनि गोनांथि जायो मायबो जोंहा ओरैनो हान्था मेला खालामनोबो इदिनो माने खायफानि न'आव गारिफोर थायो नालाय आरो बिदिनो बाइक माने बेफोरबायदिनि गोनांथि जायो आरो खायफा खायफा न' बेफोर थाखायोबो बिदिनो बाइक ओ स्कुटि बा बिदिनो कार बाय बायदि बायदि रोखोमनि माने हान्था मेलाखौबो जोंनो नांगौ जायो आरो जाहाथे जों माने ए बे जायगासिम माने हान्थिलानो एसे गोरलै जायो आरो। माने गोदोहायथ' इदि हान्थिलांनाय नङामोन दा माने जुगा माने जौगाबोबाय नालाय बेफोरनि दा गोनांथि जाथारो आरो मानो होनबा जोङो माने समा दा माने जायबो बयबो माने समखौ होसोनानैसो नागिरो नालाय। ओंखायनो जोंना हान्था मेलानिबो गोनांथि जायो आरो बेनि अनगायैबोथ' जोंहा ओरै बुंनो थाङोबा जोंहा मैगं जानाय टाइम मैगं एरि बेफोरबायदि गोबां नांगौ जायो जेरै जोङो माने न'आव नांगौ जायोबा जोंहा इदिनो मैगं एरि जायखौ जों माने सानफ्रामबो गोनांथि नङा होमबा नोंथां बिदिनो सानफ्रामबो जोंनो मैगं थाइगंफोर आरो बेनि अनगायै जोंना दै जायखौ जों माने थानो हाया दै गैयाबानो माने मानसिनि जिउ आव दै गैयाबानो जेबो गैया होनना बुंनो हायो गैया होनना बुं नो‌ हायोइ आरो जाय
औ
दैलि लाइबआव माने नांखाखौनोथारगौ बेखौ बुंनो हायो। जेरै जोंन ओरैनो संनायनिफ्राय बे दैखौ फारसेनिफ्राय नांगौ जायो आरो न'आव नोंथां।
नङा होनबाबो आरो जोंहा दानि जुगावथ दा जों जा मबाइल बाहायो बे बिनि थाखायबो जोंनो मबाइ माने लुनांगौ जायो मानो होनबा जों दा लाइन गैयाबा माने जों थानो हाया होनना बुंनो हायो आरो। दा गरम बोथोराव दानि गरम बोथोर बिदुं दुंनायाथ' अयथासार जाबाय दंफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव ओंखायनो माने जोंनो लाइनखौ दा गोनांथि जायो आरो जेरै बुङोबा जोंनो फांखा नांगौ जायो दा मोनाबाबो दानि जुग गाव‌ माने गुदुंथायानो खमाया आरो गरम मोननायानो खमायनो बिदि मोनाबाबो दा सान्दि माने गरमनायखौनो जों थानो हायो जाना फैयो आरो बिनि बारै बुङोबाथ' जोंनो कारेन्टनि अन गायै गोबां बुस्थु नांगौ जानानै फैयो जे जोंनो न'खौथ' नांखाथारगौ सुबुं माहारिनि जिउआव माने न' गैयाबा जों मायाव थानो बिदिबो जायो नों दंबावो
औ नंगौ नोंथां खोनादोंना नोथां
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुं
औ दे।
खोनादोंना नोंथां?
माने नोंथाङाबो एसे फोरमायलांदो।
औ दा जोंनि न'खराव गुदि नांगोन होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो जोंनि न'खर खर गंसे जानोब्ला जोंनो गिबियावनो न'आ मोजां जानांगोन थाग्रा खुलि दा जों जिहेथु जों बे देरायावनो थानानै गोजोन उन्दुनो हानाय बायदि आरो जोंनो दा जोङो न'ल' जाबा जानाय नङा बे न'आ मोनसे ओ दाथ' नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनो फेननि गोनांथि जायो नङा होमबा गोरोम बोथोरबा। दा बेवहाय जोंनो फेननिबो गोनांथि जागोन। लोगोसे बेफोरबायदिनो जोंनो कारेन्टनिबो गोनांथि जायो दानियाथ' जे डिजिटेल मुगा जाबाय नालाय साफ्रोमबो सा समनिबो आखायाव एन्ड्रइड मबाइल फन थायो नङा होमबा।
औ औ औ
मबाइलफोर चार्ज होनो थाखाय जोंनो कारेन्टनि गोनां गोनांथि जायो दा बेखायनो जोङो कारेन्ट खानायाबो गोनांथि जाबाय आरो दा फारसेथिं बेफोरबायदिनो जोङो जानाय लोंनाय नांगौ औ दा जानाय लोंनाय होनबा जोङो आदार दा जोंनो ओंखाम बोथिसे मोजाङै मोनजानो हानाय बायदि जोङो आबादखौ जों एसे मावना लानो हायोबा जोंहा मोजां जायो न'खराव जाहाथे जोङो माइरंखिनिखौ जों बायनानै जानो हाया बायनानै जानांगौनि गोनांथि जाया। बेनिखायनो जों एसे आबाद मावना लानो हायोब्ला मोजां जायो आरो बेनि उनाव जोङो बुंनांगोन बिदिनो मैगं थाइगंनि बाथ्रा बुंनांगोन दा जोङो गोथां मैगं थाइगं जानो होनब्ला जोङो बायना जानांगौ जायो दा बायना जानायफोराव जोङो गोबां रासायनारि हासार मुलि बाहायनाय गोबां गाज्रि मैगं थाइगंखौ जोङो मोनो दा बेखायनो जों जुदि न'आवनो जिबियारि हासार बाहायनानै बा मोसौनि बायदिसिना हासारफोर बाहायना जों इसे फोरा आबाद मैगं थाइगं आबादनि मावना लानो हायोबा मोजां जायो। आरो बिदिनो जोङो जिहेथु दानि जुगाव खामानिया गोबां ओंखारबाय। बेखायनो जोङो थांलाय फैलाय राहानि थाखाय जोंनियाव ओ गारि थानाया मोजां जायो बा न'ख राव गंसे बाइक बा साइकेल थानाया मोजां जायो आमफाय बेफोरबायदि ओ जोंनि न'खराव बाइकनि बा साइकेलनि गोनांथि जायो। आरो बेफोरबायदिनो जानाय लोंनाय आदारनि गोनांथि जायो आरो जों बुंनांगोन ओ गंसे न'खराव जुदि गोजोन थासारि जानोबा ओ न'खराव थानाय सुबुंफोर जेसेब बां सुबुं थायो। बे न' खरनि आखल आखुफोरा एसे मिहि जानांगौ ओ रायज्लायनायफोरा बा मि हि जानांगौ आरो लोगोसे न'खरनि ओ सोद्रोमाफोरनि गेजेराव ओ बुजिलायनाय थानांगौ ओ रायलायनाय बुजिलायनाय थानांगौ अब्लासो बे न'खरा गंसे गोजोन न'खर जागोन आरो दा बे फोरबायदिनो जोंना आरो गोबां नांबाव गोबां ओ गोबां ओ मुवा बेसादनि गोनांथि जायो दा बेफोरबायदिनो जोंनो ओ जुदि आरो जोङो न'खराव जुदि जोंनि जानाय लोंनायफोरा जुदि मोजां जायोब्ला आरो फारसेथिं जोङो बुंनांगोन ओ जोंनि जिु मा होनो ओ थानाय बायदिसिनाफ्रा मोजां जानांगोन आरो न'खराल' मोजां जाबा जाया गामिनि थासारियाबो मोजां जा जानांगोन गामिनि गंफ्रोमबो न'खरा मोजां जानांगोन। गामिनि गासै थानाय सुबुंफोरनि साननाय हनायफोरा मोजां जानांगोन। अब्लासो गंसे न'खराबो मोजाङै थानो हायो जुदि गामियाव जुदि मोजां मानसि बा गा बे गोहोम गोग्लैयोब्ला होमबानिया बे ओ न'खराबो‌ आलाय आलाय सिलाय जालाङो आरो। दा जायखिजाया गंसे न'खरा जुदि मोजाङै थानांगौबा समाजजोंबो गामि समाजजों मोनसे गोरोबफानाय थासारिया थानांगोन। गामि समाजनि हाबायाव ओ ओंखारफानाय बा बायदिसिना खामानियाव ओ माने हेफाजाब होफानाय बेफोरबायदि आखल आखु खुआ गंसे न'खराव थानांगौ आरो। आरो बेनिफ्राय मेन गुदि बा बाथ्राया जाबाय मा ओ गंसे न'खराव सासे गाहाय दैदेनगिरि गाहाय दैदेनगिरिनि बाथ्रा मानिग्रा जानांगौ। सासे बे ओ गिदिरसिन बा न'खरनि न'खरखौ जाय दैदिनो बेनि बाथ्रा मानिनाय जानांगौ बा सासे दैदेनगिरि मानिना थानाया बे गंसे न'खरा मोजां जायो आरो जुदि ओ गंसे न'खरावनो जुदि सानै साथाम दैदेनगिरि थायोबा बियो बिनि बाथ्रा खौ मानिया बियो बिनि बाथ्राखौ खामानिया बियो ओ बेलेग गुबुन खामानि मावनो नागिरो बे गुबुन खामानि मावनो नागिरो दा बेफोरबायदिबा बेले बे जे जायोब्ला गंसे न'खरा बायस्रायो आरो। दा न'खराव सान्थि गोजोननि मोनसे थासारि फैया आरो।
औ
दा ओ न'खरा जियानो जा गुबै ओ जोंनो गोजोन थासारिखौ नांगो न'खराव सुख सान्थिखौ नांगौ ओ जाहाथे नांज्लाय खमज्लाय गैया। बेबायदि मोनसे आबहावाखौ न'खराव सोरजिना लानांगौ आरो।
औ।
दा बेनिफ्राय ओ गंसे न'खराव जायखि जाया मोनसे ओ मा होनोमोन जोङो जिहेथु जायखिजाया इसोर फोथायनाय बा जायखिजाया जि फोथायो सोर जि फोथायो बेफोरबायदि फो थायनाय मोनसे थानसालि थानाया मोजां जायो आरो गावबाागाव नङा होमबा? गावबा गाव धोरोम सिबिनायनि बे मोनसे थानसालि थानाया गंसे न'खराव मोजां जायो आरो।
औ औ।
दा बेजों लोगोसे आरो जोंनो हायोबाथ' जोङो बिबार बागानफोर न'खरफोराव बिबार बागानफोर बानायना लानाया मोजां जायो। ओ बिगोम जेब्ला बिबार बागान थायो अब्ला ओ बिबार बागाननि महरा गंसे न'खरखौ बेरखांहोयो आरो साननाय हनायफोराबो होमबानिया बिबार बायदि जायो आरो गोसोफोरा फ्रि जायो।
औ औ औ
दा बिनि बागै आरो ओजोङो' औ
औ होमबा नोंथां ओ समाबो जाबाय नालाय नोंथांजों माने सावरायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोन बाय आरो आङो जाखिनिखौ मोनथियामोन बेखिनिखौ नोंथांनिफ्राय मिथिना मोनबाय समाजनि माने जोङो न'खरफोराव मोजाङै थानोबा मारै थानांगौ बा बोरै सनमान होनांगौ बा बोरै खोथा मानिनांगौ बेफोरनि बागै नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनानै मोनबाय माने दिनो मोनथिनो हाबाय आरोबाव होमबा जोंनि बे सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो हासिगोन नामा? नाथाय नोंथां समाबो जाबाय नालाय।
औ औ जागोनदे नोंथां ओ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथाङा दसे सम रायज लायनायनि थाखाय दे होमबा नोंथां